खोनादोंना? औ नोंथाङा ओरैनो मा खालामना दं? अ नोंथाङा ओरैनो दङोबा आं नोंथांनि सोरेराव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होन्नानै नोंथांखौ आं फनखौ हरनाय जा दोमोन सावराय जागोन ना। ओ बे आयदायानो जाहैबाय ओ आबाद ओ बे आबादफोरनि बागै नोंथाङा माबाफोर ओ फोरमायना होनो हागोन नङाबा ओ नोंथाङा आबादफोरनि बागै एसे बेखेवनानै होनो हागोन नामा? औ दे। औ
मोजां खोना फैयाखैमोन आं माने
औ औ औ दा खोनाबायबा? हेलौ नोंथां। खोनादों ना
माने खोनाफैयाखैमोन आं दानि
अ औ आबादनि सायाव सावरायनो होननानै फन हरदोंमोन आरो ना।
अ अ अ
ओ नोंथाङा नि बागै ओ एसे बुंना होनो हागोन नामा?
औ औ बुंना होनि आं एसे ओ जिहेथु जोंहा दा दैज्लां बोथोरबो नङा होमबा नों थां ओ जोङो गिबियावनो जोङो माइ आबाद खौसो मावग्रोनाय जायो नालाय जोङो जानो थाखायबो नांगो जोंनो थांना थानो थाखाय माइ आबाद खौ जोंनो गोनांथार जेनेबा जोङो आं माइ आबादनि सायाव एसे फोरमायलांदोनि नों
औ औ दे फोरमाय।
जोङो जेनेबा माइ आबाद मावो नङा होमबा जोङो माइ आबादखौ माबायदिहाय मावो होनबा जोंनो ओ थांनाय बोसोरावहाय जिहेथु जोंहा माइ आबाद मावनो मोननाय जेनेबा जोङो माइस्लि जायखौ बुङो जोङो जोङो माइ बिदानबो होनना बुंनाय जायो जेनेबा जोङो बे खौ न'आव गैयाबाबो माने जोंहा हाथाइनिफ्राय जेनेबा हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै जोङो लाबोनानै जेनबा बेखौ माइदिखौ लाबोनो हायो आरो ना जेनेब्ला जोङो बे माइज्लिखौ लाबोखांनायनि उनावहाय जोङो ओ जेनेबा जोङो जेनेबा फाथो बुस्थाफोरावहाय जोङो ओ जेनेबा मोज जाङै सोनानै जेनेबा खाथिनानै ओमफाय मोनसे औवानि गस एबा बेयाव खाजाबफानानै जोङो जे थु बियो गोदोनानै बेलेगथिं खारलाङा बे बेख खौ जोङो दोजाबफानानै दोननाय जायो आरोना बिदिनो सोमनानै जोङो हरस सेसो दोननाय जायो आरो ना
औ औ
फुख्रिफोरावहाय ओ बिदिनो जोङो बेखौ अ सोमखांनायनि उनावहाय जोङो जेनेबा हरसे सोमखांनायनि उनाव जोङो बे खौ बोखांनाय जायो जेनेबा बेखौ जोङो ओ दै सरनो थाखाय दोननाय जायो आरो ना ओ जेनेबा बिदिनो जोङो ओ लादां जायगायावहाय दोननाय जायो जेनेबा न' न'नि उसुंदाफोराव। बाहाय जोङो दोनो बिदिनो लखबनानै जोङो बिनि सायावहाय जोङो लाइ बिलाइबो खोबना दोननाय जायो आरोना जिहेथु बि गाजा गाजा बेरगोन थाखाय। औ बेनि उनाव जोङो जेनेबा बेखौ फोनो थाखाय जोङा फोथार नांगौ जायो जोङा फोथारखौबो बेजों फारसेथिं जायहाय जेनेबा हालेवनांगौ जायो। जोङो हालेवो जोङो जेनेबा मोसौजोंबो हालेवजायो ओ जोङो बेजों हालेवजायो आरोना जोङो गोदोथ' आरो ट्रेक्ट' गैयामोन बेफोरबायदि जेनेबा दा दानि जुगाव माने गास
औ
जोङो ओ हाखौबो मोनहोनना लाबाय टेक्टरजों बिदिनो जोङो जोंहा माइसलियाबो जोंहा गाराजा बेरना थाखाबाय बिदिनो जोङो लांनानैहाय जोङो माइसलिखौ फोनानै होनाय जायो आरोना?
औ औ औ औ
निया गोदो गोदाय जेनेबा न'नि हा गोबोरखि न'नि हाखर बाहायनाय जायोमोन दानिया थ' आरो बायनानै मोनो नङा होमबा जेनेबा जोङो दखानफोरनिफायहाय जेनेबा जोङो लानानै फैयो बिदिनो
औ औ
बेयो जेनेबा खोथियाया मोजाङै जाबोथों जेनेबा औ जेबो बिदि एम्फौ जालाबाया जेनेबा मोजां जाबोनायनि थाखाय जों हासार होनाय जायो आरोना थिग बेबायदि दिनो जोङो माने बे खोथियाया जेनेबा जौनो थाखाय जोंनो दानसेबा दाननैसो सम नांगौ जायो आरो। ना जेनेबा बोथोर मोजांबाथ' जोंहा दानसे खावसे समावनो माने खोथायाया माने गायनायनि गायजानाय जाना फैयो आरो ना। थिग बेबायदिनो जोङो खोथिया जौखांनायनि उनाव जोङो रुवाथि एबा हाजिराफोर लानानैहाय जोङो खोथियाखौ फुनानैहाय जोङो जेनेबा फुनानैहाय जोङो गायहैनाय जायो आरो। आरोना बिदिनो जोंहा माइ गायनायावबो माने जोङो रुहानिफोर लानाय जा जायो आरोना हिनजाव मानसिफोरखौ औ। थिग बेबायदिनो जोंहा जेनेबा माइखौ गायनानैहाय जोङो जेनेबा बिदिनो जोङो माने आरोबावहाय हासार होबावनाय जायो आरोना। जेनेबा जोङो मास मोनसेसो थानानैहाय जोङो हासार होबावनाय जायो आरो। जेनेबा बे माइयाबो मोजाङै मोजां जाथों जेनेबा एमफौ एनला जाला बायनो हाया बे बेफोरबायदिनो जों हासार होनाय जायो आरोना। औ बेफोरबायदिनो जोङो माने आबादखौ मावनानै जायो आरो ना मा मा माइनि आबाद मावो होनना बुंबा जोंनियावथ' दा रनजित माइ मावो।
जोसा माइ मावो बिदिनो जोंहा मा होनो बेखौ माइब्रा। माइब्रा माइबो थाहैबाय। बिदिनो खत बुसथुफोरबो जोंहा मोनसे माइ होननाय दङ बेखौबो जोङो गामि ओनसोलाव मावनाय नुनो मोनदों आरोना दा आङो आथिखालाव
औ
ओ जोङो बिदिनो गोदो गोदायथ' माने आं खोनानो मोननायाव जेनेबा न खाथिनि' न' खाथि मानेदि हाजिरा जेनेबा माने लिंलायामोन आरोना जेनेबा न' खाथिनिफ्राय न' खाथि माने ओ माने फालाबदल गायलायोमोन आरोना दानियाथ' आरो बेफोरबायदि नंला दानियाथ' मालाय जेनेबा फैसाासो मिथिसिगौ आरोना जेनेबा फैसा नांगौ जेनेबा आं नोंनियाव खामानि मावनो थांनोबा आंनो फैसा नांगौ बेफोरबायदि आरोना। गोदो गोदायनि बायदि नंला दानिया सोलायलांनो हमजोबबाय। आरो दानिया आरो मेसिनबो ओंखारबावनो हमबाय जेनेबा जेनेबा माइ गायनाय बिदिनो मेचिंबो ओंखारनो हमबाय आरोना दानिया। जोंनि गामि ओनसोलफोराव बिदि बारा जाथ'द्रायाखै जों आं दासिम मोन मोनथ'वाखै माने गुबुन गुबुन गुबुन जायगाफोराव आङो नो खोनाबाय आरोना लाबोजेननायखौ। बिदिनो जों गामियावहाय माने बिदिनो खाथियावहाय माने बिदिनो आबादखौ माव
औ औ औ औ
औ नोंथांनि गामि ओनसोलावहाय माने नोंथांमोननि जायहाय माने माबायदि आबादखौ मावनाय जायो नों थाङा इसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा जेरै माइ आबादनि बागै फोरमाखाबाय बेनि बागै आङो बेसे गोलाव बुंनो साना थेवबाबो बुंनो बागै जोंनि जाय माबायसा माइ आबादखौ मावनाय जायो बे नि बागै एसे फोरमायनानै सानदों जेरै जोङो माइ आबाद बे माइ आबाद नि थाखाय जोंनो गिबि नांग्रोगौ माइनि जा बिधान नङाब्ला मा होनो बेखौ खौ ओ माइज्लि बेखौ नांग्रोगौ बेखौ जोङो सिगांनो जोङो ओ से बोसोर सिगाङाव न'नि जा जा माइ बेखौ दोनथुमनानै नङाबा जोङो जेरै ओ ओ जेरै नारसारि बा बा द'खानफोरनिफ्राय जों बायनानै लाबोनाय बे माइजलिखौ जों बुथुमगोन। बुथुमखांनायनि उनाव बेखौ जोङो सानसे बा साननैनि थाखाय ओ दैयाव सोमनानै दोनो बे दैयाव सोमखांनायखौ जोङो सोमखांनाय ओ जा माइज्लि बेखौ जोङो बोरियाव एबा मोनसे मोजां सा साग्रां जायगायाव जोङो बेखौ ओ बोखांनानै बेयाव जोङो बोख'नानै दोननाय जायो बख'खांनायनि उनाव बे माइज्लियाव जोङो थालिर बिलाइ नङाबा थास'नि जा बिलाइ जोङो बेखौ खोब नानै होनाय जायो जाहाथे बेयाव बिदुं मोननानै ओ बेनि जा माइज्लि बेयो ओ फेंखा हरो एबा गाजा बेरो, बेनि उनाव जेब्ला बे माइज्लिया गाजा बेरो अब्लानो जोङो ज बे बायदिखौ जोंनो फोनो थाखाय फोथार नांगौ नालाय बे फोथाराव बे माइज्लिखौ जा जोङो फोगोन बे फोथारखौ जों गिबियावनो ओ मोसौ बे एबा ट्रेक्टरजों जोङो बेखौ मोजाङैनो एवग्रोनो लायो एवग्रोनानै बे हाखौ जोङो गुरै खालामो बे गुरै खालामखांनायनि उनाव बेयाव जोङो जा माइज्लि ओ गाजा अरखांनानै दोननाय बे गाजा अरहांनाय माइदिंखौ जोङो बेयाव फोनानै होयो फोखांनाय फोनाय लोगो लोगोनो जोङो बेयाव गुबुन फारसे ज बे माइजलिखौ जोङो गायनो माइज्लि एबा बे माइनि माइज्लिखौनो जों खोथिया बुङो बे खोथियाखौ जोङो गायनो थाखाय जोङो गुबुन फारसे जाय दुब्लि फोथारखौ जोङो ओ ओ थाग थियारि खालामखानानै लाग्रोयो जेरै जोङो गिबियाव एवग्रोनायखौ जेरै जोङो ओ मा होनो बेखौ ओ गिबियावगोनायखौ जों जेरै ओ माबा होनोमोनलै बेखौ गिबि एवग्रोनायखौ जोङो बुङोमोन। ओ गिबियाव एवग्रोनायखौ जों मा बुं बावहरबाय नाथाय नैथि खेबनि उनायखौ जोङो बुङो खामान होनाय। ओमफ्राय थामथि खेबनिखौ जोङो फोमोननाय बुङो बेफोरबायदिसानो जेब्ला दुब्लिखौ जोङो फोमोनखाङो अब्ला जों गुबुन फारसे जा खोथिया बेखौ जोङो मोजाङैनो फुनानै लाबोयो फुखांनायनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ गायनो था खायनो आइजोफोरखौ हाजिरा बा एबा सावरि बादालि जानो लिंनानै बे माइखौ गायनाय जायो, बे माइखौ गायखांनायनि उनाव जों बे माइ फोथाराव गोबां ओ जोथोन लानो गोनां जायो जेरै दैनि जोथोन मानो होनोबा बे माइ आबादखौ जाहोनो थाखाय जोंनो ओ ओ जोबोद गोनांथार माबायानो जाहैबाय दै। बे दैखौ जोथोन लाखिनो गोनां जायो मानो होनोबा दानि आ आथि खालायाव अखा हानायनि बिमाङा गोबां खम जाबोगासिनो दं बेनि थाखायनो जोङो बे दैखौ दुब्लि फोथाराव बुथुमोनानै दोननांगौ, बेनि उनाव जोङो बे दुब्लि फोथाराव जा माइ गायनाय बेयाव जों गोबां रोखोमनि हाग्रा अनु रजनाय नुनो मोनो। जाय हाग्राफोरा जोंनि माइ आबादखौ जोबोर खहा खालामो एबा जा माइ बेखौ देरबोनायाव एबा देरनायाव गोबां हो थायो बेनि थाखायनो बेफोर होबथानायखौ ओहो बोखारनो थाखाय जोङो ओ गा न'खरनि गासैबो लोगो नांनानै नङाबा गामिनि सोरखौबा लिंनानै जोङो जा हाग्रा रजनाय बेफोरखौ जोङो मोजाङै फुङो फुखांनानै बेयाव जोङो गोबां रोखोम नि हासार सारो जाहाथे जा माइ आबाद बेफोरो जाहाथे मोजां मोजां जायो ओ बेनि उनाव जेब्ला ओ दान मोनथामबा दान मोनब्रैसोनि उनाव जोंनो जा माइ बेयो माइआ फिथाइ इ थाइरा बिबार बारनानै फिथाइ सायनानै बे मा